मा खालामदो नोंथां
नै दङ ओरैनो दासो सिखारनानै जिरायलाबायनानै
आतसा माइफोर गायाखै नामा
माइआथ जोंथिं गाया जाहैबाय जोंना जाबाय बोरिगोराननि मानसि हिसाबै दा बेलेग गोरान खेथि हिसाबै गोरान खेथिखौसो मावगासिनो माइ गायजा नालाय
मा मा गोरान आबाद मावदोंब्रा?
जोंनिथिं माइ आबादनि अनगायै गासिबो गोरान आबादखौ मावफ्रामजोबनायानो जायो।
जेरै जे थिंजाय माइ गायनाय जाबायलै मायानो गायगासिनोयानो नै
अ
माइ गायनाय दुहुम जाथारबायना दा बा माबाखौनो मोनलायलायला मा थो ट्रेक्टरखौनो मोनलायलायला गायनोनो मोनाखै जोंहाबो दाबो
अ दा गासिबनाबो गायनायनि बहर जाथारबायना।
औ बेखायनो माबाबाय मा होनो थोलायलायला ओरै हाख'वा ओरै हाख'वा हाजिराखौनो मोनलायलालै दाना।
औ औ जोंनाबो बेनो गोरान गिसिना
उम ओरै ओरैनो मा मा गायदों।
जोंनि थिंजायनि दा मावनाय हिसाबै नायोब्ला साफात साफतआथ' नोंसिनिथिंबो जायो। ओरैनो हालदै बानलु हाइजें
उम
ओ गोबां आबाद माने बिनि अनगायैबो बुरजा बुरजायै माने जाय जायफ्रा आबाद मावो माने आबादारि बिसोरो गोबां बुरजा बुरजा जायै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो माने जेरै तरमुस दड्रागन बैग्रि
उम
बेफोरखौ गोबां बुरजा बुरजायै आबाद मावनाय नुयो माने।
आदसा होनबाथ' गोबाङानो मावोना द्रागन फोराव बिराद माबा थायो खोमा ना लाब थायो खोमा ड्रागनफोराव बांसिन लाब थानाय बायदि नुहुरोमोन माथो
औ ड्रागनाव एसे नेनांगौबो जाहैबाय नालाय ओफ्राय माने फिसाया एसे दामबो जाहैबाय नालाय बेनिया ओरैनो माने एसेबां माबा जाहैयो आरो ना थानाया थायो माबाफ्रावबो थायो थरमुसआवबो थायो। बा मानसिफ्रा गोगोंम बुरजा बुरजा हरो माथो औ खेनसेयावनो। उम खेनसेयावनो थन हिसाबसो हरखायो माथो।
हाबाब हाहा गैया जोंथिजाय मावनायानो जाया थरमासफोरखौ बांसिनानो नोंसिनि जाय बर'फोरानो बांसिन मावखायोना जोंनिथिं नै ओरै थिं बर'फोरानो मावलायानो ओरै सोलायलांजोब्बाय
औ जोंनिथिं जि मावनाया गिदिर गिदिर आबाद मावनाया जोंनिया बर'आनो बांसिन मावनानै बेलेग फ्राथ' मावनायखौ नुवा माथो जोंनि साइडआव जों दा नुनाय हिसाबै बर'फ्रानो बांसिन गिदिर गिदिर आबादखौ मावनायखौ नुदों आरोना
ओम मोजाङानो नोंसिनिथिं बर'फ्रानो मावबाय थादों जोंनिथिंजाय बिराद अलसिया जालांबायलै बारा मावनो नागिरला बर'फोरा मा होननो खालि माइ गायनायखौल' मा गायनायखौल' नुसै आरो बांसिन बिदि बारा खेथि आबाद बेफोरखौ बारा नुबांलिया गोरान गोरान आबाद मावनायखौ
माइ आबादनि अनगा जेबो औ माइ आबादनि अनगा जेबो बेलेग बिसिम बेलेग खेथि मावदेरा नामा
ओ उम नुवाथ' आरो माइ दा माइ सिजेनखाय माइखौनो बांसिन नुनोसै ओमफ्राय माइ बिदिनो अबेबा अबेबा माइ जायो हाफोराव बिदिनो सबायफोर एफा एनै फैयो आरो जानो थाखाय
सबायाइ ओमफ्राय सिबिं फोसिगोन आरो ओमफ्राय माबा बिदिनो खुमब्रा आरि गायसिगोन आरो जिंखा फोरलाफोर बिदिनो माइ जाथावै जाथावैयाव आरो गोजौ गोजौ माने दै थायै थायैयाव
औ औ बेफोरखौबोथ' बेफोरखौबोथ' गायो अब्ला जायोना
जायो जानायालाय गायबालाय
गासाबोआनो जाद्राययि नङा मोनजायो आरो न'नि ओंख्रि खरस बायनांला आरो
औ न'आवनो न'आव जानो आन्था ओं
न'आव जानो आन्था मावनानै लायो आरो बेबदिनो ओरैनो फाननाय एसे बिदि उम बिदि बिजनेस सिस्टेम मावनायखौबो बारा नुबांलियालै मैगं थाइगंफोरखौ जों निथिंजायो ओरै न'आव जानो थाखाय एसे गायनानै लानायखौ नुसै आरो
जोंथिंजाय बांसिनानो बिदि आबादफ्रा मावनाय जायो माने बिजनेस हिसाबै बेफोरखौनो मावनाय जायो आरो दाथ' रबार लबार दंफां दंङ बा सासेनावनो
बुरजा बुरजा जाथारो ना नोंसिनिथिंजाय हाफोराबो
हायाबो बुरजायानो दङ मानो होनबा एसे जोंनिथिंजाय हादान बायदि जाहैबाय ना बारा गोबावबो जायाखै जाहैबाय
उम नो नोंस सालाय मा माथो मावदो दा ओरैनो आबादफोरा
जोंना देग्लाय गैयालै बारा बुरजा मावनाय जासै बानलु एसे गायबाय हालदै इसे गायदों बेनिफ्राय थास' थास' दंमोन थास'खौ जोलै दोननायानो सेवजोब्बाय सेवजोबनायनि नि थाखायसे जानो आंथाल' एसे लगायनो मोनबाय
आतसा
बेनि अनगायैथ' ओरैनो न'आव जानो आन्था बहल जिंखा लाव खुमब्रा बिदि गायनाय दं आरोना इसिबां जेबो गैद्राया ओरैनो गयफोर गायनाय दङ एसे एनै
थोसाबोना माइ गायाबाबोथ'
नंगौ नोंनाया थोयो माने माइ गायनायनि ओमफ्राय एसे जुदासिनसो हायो आरोना
उम उम उम इदिनलै केथिआबाद माबा गोरान आबादाबो मावनो रोङोबा मोजाङानो जायो मावनो रोङाबासो एसे
औ औ दा माइ आबाद मावनाय हिसाबै बेथ' सिजोन मोनसेल'सो मावनाय जायो नालाय दैज्लां बोथोरावल'सो मावनायनाय जायो गोरान खेथि हिसाबै दा नायोब्ला जों दैज्लांङावबो मावनो हायो मेसेङावबो मावनो हायो माने जोब्बानो जोब बानो फारि फारि जालांबाय थायो नालाय बेबायदि मावनो
उम बानलुफो बानलुफोरा मोजां जायो जानो दाबादि बोथोराव अखा सान्दुं एसे माबायदि जायो
बानलुआथ मोजाङानो जादों नाथाय गैयाना मा खासे बे बोथोरा दा गाज्रि खालामना होदों बे सान्दुं दुंलाय अखा हालाय बेफोरनि दारैनो माने बिफांफ्रा बांद्राय गुदुं बांद्राय गुसु बिदि दै मोनलाबाय थाबाथाय थैजोबो माने गोमो गोमो जा जोबो आरो बिनि सायाव दा जि बानलु दंफांफोर दंना गोबां बेजाला हाबबा जाबाय मानो होनबा बेयाव गंगार खर' जायो एखदमबारे खिंख्रि खिंख्रि ख्रा जाजोबो बिलाइफ्रा ओमफफ्राय जाखांखनो हाया बिदि जायो माने गंगार खर जाबा थाय आरो फिथाइफोरखौबो आवमा सुयो आवमा सुबाथाय गोमो गोमो जानानै हारसिंनि सिरिजोबो
उम मेसेंआव साबसिन ना बानलुफोरा गायोबा मानि दैज्लांनिफ्राय
मेचं माने दानो गायखायो बानलु
आतसा दानो गायखायोना
औ मेसेङाव माने जानला मोनला एसे एनै फांसे फांनैखौ जालाबायनो थाखायल गायो माने
आ
बुरजा गायनायखौ नुनो मोना आरोना माबायाव दा दैज ज्लां बोथोरावसो गायखायो माने
आतसा उम
दं नालाय माबाफोर गायो बै जाय जायबा एसे माबा बिजनेस खालामोना बिसोरो माने दै होनानै गायो आरोना
उम
मेसेङावबा खरान जायो नालाय एसे एनै दैबो नांगौ जायो बानलुआव बेखायनो थैनो नागिरो
उमबा दाबायदियान गायखायो आरो ना
उम मारसिन दानियाथ गोदान मुगा जों खारफानाय हिसाबै गोदोना हालेवनानै दडाइरेक्ट गाय योमोन
औ
दानिया हाथायनिफ्राय बायदिसिना बै मारसिन मारसिनखौ मिथियोना
औ मोनथियो उम
बेजों खोबनानैसो फलंनानै गायनांगौ जायो नोङाब बा हाग्राफ्रानो गो-गोबां गिदिर गिदिर जाबोनो हमो बानलुखौनो नुलाय लाङा
उम बे माबाखौ होयोब्ला बे मा-मा होनो नों दा होननायखौ होयोब्ला माबालाना माने हाग्राबो जालाना
ओहो मार्सिनखौ होयोबा माने ओरै फाय ओरैनिफ्राय खोबजोब्बाय नालाय ओमफाय गेजेरावल' हाग्रा जास सिगोन ओमफ्रायो बानलु जि गुदियाव रुज'दों बेनिफ्रायल' हाग्राया रज'बोसिगोन नालाय होमबाना मुलि सारनो थाखायबो मोजां जाबाय बे जि जायगानिफाय हाखौ खोदोंमोन सेर सेराव बेजों मुलिखौ सारलांबानो जाबाय ओमफाय बानलु हुदोनखौल' फुबानो जाबाय आरो ना। नोङाबा बै सनस्रोनांगौ खदालजों सनस्रो नायनि उनावसो गेजेर गेजेराव मुलि होनो हायोमोन माने बांसिन खामानिमोन आरो ना। दा खामिफ्रा खमायनाय जालांबाय एसे एसे माने मानसिफ्राबो मोनथिनो हमबाय नालाय बोरै मावबा बोरै मोजां जागोन होननानै
औ बेनो मोजाङानो जोंथिंजाय मा मा होनो माइ गायसै माइ गायनायनि उनावसो बिदिनो फारि फा मावलांग्रा जाबाय माने माइ गायखांबासो माइ हाखांबासो ओरै मोनस इनि उनाव मोनसे-मोनसे-मोनसे गायलांग्रा जाबाय
उम फाथो फोरबो मावो ना नोंसोरनिथिं? फाथो आबादफोरबो मावो।
फाथो आबादफोरबो मावनाया मावाखै मादो देग्लाय नुवाखैनो जोंनियाव थांनाय बोसोरस जाव एसे मावनाय नुदोमोन बे फाथो मैथा फाथो बेफोरखौ एसे मावसाबनाय नुदोमोन। नै गैया देग्लाय गैसिनथारा आरो
मैथा फाथो माने माखौ होनो आं बुजिनानै मोनाखै दै
माबालै फाथोआनो बो माबा ओमफाय बिलाइआ मैथा बांगाल बायदि जायोलै।
मैथा बांगाल बायदि
औ बिलाइआ मैथा बांगाल बायदि जायो ओमफायो गोजौ गोजौ जायो आरो मै था बांगाला जेरै जौवो फाथो बायदि फाथोफोरा जेरै जौवो
औ
बेबो बिसेयानो जौवो ओमफाय मोजां आरो बे हा
बेखौबो ओंख्रि जायो दा?
ओंख्रि जाया माबासो खालामो मा होनो बे फाथिनासो खालामो दिरुं खालामो।
उम मैथा फाथोखौ
औ फा मैथा फाथोखौ माबाया ओंख्रि जाया बेखौबो माबासो खालामो फाथिसिना ओमफाय दिरुं बर'ना आरो बे बिगुरखौ जिदनानै बे फाथोखौ जेरै जिरो बिदिनो फाथोखौथ' जायो औ फाथोखौ फाथो गोखाखौ जायों
औ बे होनबा मैथा फाथ
ओहो जानाय जाया नुआ एसे बिलाइफोराबो बेना जाजाथाव नंखायालै बोरैबा
आं दासिमबो सिनायनानै मोनाखै बेखौ माबायदि दे होमबा जासिगोनदां ना
दे
उम जासिगो